हेल हेल'
औ नोंथां औ खोनादों औ खोनादों
औ ओमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि नोंथां ओ बे औवानि बाहायनायनि सायावनो जोङो एसे सावरायनोसै जोङो माखासे औवाखौ माखासे खामानियाव बाहायोबा जोङो जेरै थैनायनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै
औ सावरायजायो नोंथां
औ होमबा आं गिबियावनो एसे बेनि बागै फोरमायग्रोनोसै जोंङो औवाया जोंनि जोंनियाव माने गोबां जायगा लानानै दंङ होननानै जों बुंनांगोन मानोना जोंङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासेम बे औवाखौ जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मा माबायदि जोङो जोनोमनिफ्राय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जेब्ला सोरबा न'खरावबा गथ' जोनोम जायो अब्लानिया बै न'खराव थांनानै बे गामिनि गोदोनि समाव गामिनि बोरायुर बुरैफोरानो थांनानै बे गथ जोनोम जानाय मोननाव थांनानै बे गथनि उथुमाय नि नारिखौ हास'योमोन बे उथुमायनि नारि हास'नायाव बे औवाखौनो बाहायबोदों आरो जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो आरो बा जोंङो थानो थाखाय बा जोङो न' लु होनावबो बे औवाखौ मैखोमै बाहायदों जेरै जोंङो न' गंसे लुनो थाखाय खुन्था एन्जुर लोगोसे मान्दालि खेराइ लोगोसे थेउल बैफोरबायदि माने मोनफ्रोम माने न' लुनायनि मोनफ्र बाहागोआवनो जोंङो औवाखौ बाहायनानै बा औवाजों जों न' लुनायखौ नुबोदों थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंङो गा जोंनि न'नि न' बिथाखौ जोंङो बेंखेनानै लाखिनो बा जोंङो दाउ अमा बोरमानिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय जोंङो गासै जोंनि न न बिथानि सोरगिदिंखौ औवाजों जोंङो दुमथेनानै लायो बेयावबो जोंङो औवाखौ बाहायो थिग बेबायदिनो जोंङो आबाद मावनायावबो जोंङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै मारा होनायाव माइखौ हायनो थाखाय जोंङो औ जेरै हुकेन बे हुकेनखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो लोगोसे जोंङो मै बानायो ओ दांखुर बानायो ओमफ्राय जोंङो नांगोल दिला बा आरो लोगोसे जोंङो माखासे दंबावो बेफोरबायदिखौ जों बबवानिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो लोगोसे जोंङो जेरै जोंनि संनाय खावनायावबो जोंङो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंङो जौ संनायफोराव बा ओंखाम बुरजा संनायफोराव जों एरनो थाखाय जों औवानिफ्राय जों खादौ बानायनानै लायो बेखौबो जों बाहायो लोगोसे जों ओंख्रि संनायाव ओंख्रिखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोंङो जायखौ जों सागं होनो बे सागंखौ जोङो औवानिफ्रायनो जोंङो बानायनानै लायो बेफोरबायदि गोबां मुवाफोरखौ जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनानै मोनो थिग बेबायदिनो जोंङो ना हमनाय न'फोरावबो जोंङो बेफोर माखासे आइजें आइला बानायनायाव जोंङो औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै सेन ख'खा खाखि ओ लोगोसे सल' बैफोरबायदि ओ आइजेंफोरखौ जोंङो औवाजोंनो बानायनानै लायो ओमफ्राय जोंङो गोबां समाव ओ बेजोंनो ना हमनानैबो जोंङो जानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो आरो सासे मानसि थैयोब्लाबो जोंङो बे औवाया गोनांथार जों जेरै औवा थसेखौनो जोंङो सनै खालामनानै बानग्रा बानायनानै ओमफ्राय गेजेराव आरो लोगोसे बेखौ बे वाल थरसेनिफ्रायनो जोंङो सासे मानसिखौ बान्नानै लांनो हानाय बानायनानै लायो बेयाव बेजों लोगोसे जोंङो बै मानसि गोथैखौ लांनाय समाव जोंङो दै सारनाय मोनसे खान्थि दंङ होमबा दै सान्थि सारनाय बे दैखौबो बे औवा हासुंङावनो लानानै सारनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे बे ओ थैनाय सुबुंखौ जोंङो सावनाय समावबो जों बे औवाखौ बन महरै जोंङो बाहायो बेनि बेनि अनगायैबो आरो जोंङो न'आव ओंखाम ओंख्रि संनाय संनायावबो जोंङो बन महरै जों बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो जोंङो गोबां रोखोमै माने औवानि बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जोंङो माखासे बा जिरायग्रा फोरबो जोंङो बे औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ गोदो समाव मोनसे समाव जोंङो नुनो मोनोमोन जों दंफांनि बेफोरबायदि ओ उन्दुग्रा फालेंफोर बिदि बानायनायखौ जोंनि होननानै बांसिन समावनो जोङो बे औवाखौनो जोंङो दाननानै फिसा फिसा खामि बायदि सैनानै खेराइबायदि सैनानै जों बेखौ दोनानै लानानै जोंङो बिसिना बानायनानै उन्दुनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनबोदों दा बेफोरबायदिनो जोंङो गोबां खामानियाव जेनेबा औवाखौ बाहायबोदों एबा जोंङो थैनायनि ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम जों औवाखौ खौ बाहायो बेखौ जोंङो बा नुनो मोनो एबा जों मिथिनो मोनो ओ नोंथांङा बेफोर बाहायनायनि बागै ओ मा मा मिन्थिगौ एबा नोंथांनि नुनाय नुनायाव ओ मा मायाव बाहायनाय जायो बेनि बागै एसे नोंथांङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
औ ओ बेबायदिनो ओ औवा औवानिफ्राय जोंङो ओ बुहुत लेखा लेखा बिलाइबो बानायनाय नुनो मोनो जेनेबा
औ
बे औवाखौ ओ औवाखौ दानना लांनानै बेखौ बिदिनो फेक्ट'रिफोराव बेनि बेनि माबाखौ गुन्दै औवाखौ गुन्दै खालामनानै बेनिफ्राय लेखा बिलाइ दिहुननायखौ जोंङो नुनो मोनो बेबायदिनो औवा औवाया माने जोबोर गोनां थार जों मानसि माहारिनि थाखाय जेनेबा ओ गोदो गोदो गोदायथ' बांसिनानो जों औवानि औवानिफ्रायनो ओ खुन्था दाननानै बेबायदिनो औवानि मान्लि हेबनानैनो उखुम बानायनानै न' लुनानै जोङो थानायखौ नुनो मोनोमोन दा दाबो नुनो मोनसै बे जोंनि गामि ओनसोलाव औवानिफ्रायनो ओ बेरा दुमो औवाखौ दानो! दाननानै बेखौ जोङो ओ आरुंबो आरंबो सैनाय नुनो मोनो जेराव जों आरुंखौ ओ खोथिया बायदिफोरखौ सरनो थाखाय खानो थाखाय मुथा खानो थाखाय बाहायनाय जायो! बे औवानिफ्राय दिहुननाय आरंखौ आरो जेब्ला बे माइआ माइखौ मोननानै जे हायो अब्ला हानानै बेखौ मुथि सरना दोनोना बे मुथि बेखौबो जोंङो बे औवानि जा आदं सैनाय बे आरं सैना लानानै बे औवानि आरंजोंनो जोंङो माइखौ माइखौ दांग्रि खानानै लाबोयो आरो बेबायदिनो औवा औवाखौ ओ बेबायदिनो- खुनथा बानायनानै जोङो न' लुयो! आरो औव बेनिफ्रायनो बेबायदि औवाखौ थसे थसे खाबसेयैनो दाननानै जे औवाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ ना गुरखा औवा बेबायदिनो आरो गोुरख्रा औवा बायदि ओ जेराव जेंसि जेंसि गोनां औवा जंसि ब्रे ब्रे थानाय औवा दङ दि बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि औ बा नुनो मोनो दा आं नामखौ बारा मोजाङै मिथिसलाबा थेवब्लााबो औवानि रोखोमा गुबुन गुबुन दङ आरो! बेबायदिनो जोङो गुरखा औवाब बायदिखौ मख'जायो! बेबायदि मोनसे औवा दोङो माने बे औवाया ओ सिङावहाय ओ फफ्ला जासिनो आरो बे फख्ला औवाखौ जोङो माने ओ- दानना लाबानै ब्रै ब्रै खाथि जिरनायखौ जोङो जिरनानै दरजा बेरा खालामनायखौ ज जों नुनो मोनो बांसिनानो- बेबायदि फंथ्ला औवायाबाथाय मोजांसिन आरो थरसारर बेरा खालामनायाव- जेरावहाय बेखौ थसेयैनो जोङो ओ - ससे ससे गथा गथा खालामना लानानै बेखौ माने दानब्रोयो आरो! जाय ओमफ्राय बेखौ दामब्रेबाथाय बे मोनसे बेरानि महर लायो जायखौ थरजा बेरा होननानै बुंनाय जायो! ज-
बेबायदिनो दरसा बेराबो खालामो औवाजों आरो हेबनानैबो खालामो औ- बेबायाददिनो जोङो औवा औवाया मोनसे फिसा फिसा फिसा जादनिबो थायो बारा गिदिर देर द्आइया बेबायदि औवा फिसा फोरखौबो ओ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय नुनो मोनो! आरो औवानिफ्रायनो सियार टेबोल बायदि जग्रा मासि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो! माने गोदोथ' बारा बेबायदि प्लास्टिकनि जग्रा बायदिसिना आइजेंखौ बारा बाहायनायखौनो जों नुनो थाङामोन! बेबायदिनो सयेरबाबो बेबायदि औवानिफ्रायबो औवानिफ्राय दाननानै लायोमोन जग्रा बायदिसिना बानायना लायोमोन मुराफोरखौबो! बेबायादिनो। आरो औवानिफ्रायनो बैसां, औवाखौनो बैसां लुनानै- जोङो उन्दुनायखौबो नुनो मोनोमोन। गोदो गोदायहाय बेबायदिनो औवाया से एंगार हायि मुवा आरो मानसिनि। जिउआव नांगौ जायो बेवहाय औ दानाथ' बेबायदिनो औवा दंफांफोरखौ औवाफोरखौ बांसिन बिदिनो दानस्रांनायखौ जों नुनो मोनो दाननानै गोजान गोजान जायगायाव साप्लाय हरो।
औ-
बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव- गोबाङानो औवा गायनायनिसै जोङो दानफायनायखौसो नुनो मोनसै दानि आथिखाल- दानि मुगायाव हाय।
औ-
माने गायनायखौ बारा नुनो थांला बेखायनो औवा बारिफोर- सिगां गिदिर-गिदिर औवा फारि औवा बारि थायोमोन गावबा गाव न'खरावनो। बि माने आरो बेबायदिनो जि नांगौ जाबाबो माबा मोनसे खुन्था मानलिफोर खानोबाबो नांगौ। जाबाबो औवा दाननानैनो खामानिखौ मावोमोन बेबायदिनो दाना दानस्राङो नालाय एसे खम जालांनाय नुनो मोनदों औवानि बेसेनाबो आथि दानि जुगायावहाय बांनो हमबोदों मानोना गायनायनिफ्राय दानस्रांनाया दाननानै फाननाया बारा जादों नालाय। औवाखौबो जों गायनांगौ बेबो मोनसे गोबां ओ जेनेबा माने नांगौ गोनांथार औवा, औवायाबो
औ होनबा नोंथां ओ जोङो औ नोंथां सावरायनायखौ जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां।
औ
औ गोजोनथों।